गोजोन बिलिनि नोंथांनिसिम आंनि हामलायथिखौ बावहरनाय जाबाय नोंथां। नोंथाङा खोनादोंना? नोंथाङा दासान्दि मा बोरै दङ?
मोजाङै दं नोंथां मोजाङैनो।
औ नोंथां
नोंथांनो माखासे बाथ्राफोर सोंनो नागिरदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन नामा? अ नोंथाङा रोगाथाय राहानि सोमोन्दै आंनो फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां दा हागोन हागोन हागोन औ दे। माने रोगाथाय राहा होननानै बुङोब्ला जों मोनथिखायो। मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम मुवा बेसादफोरखौ नों लाङाला बलायखानो आरोखि।
माने खोनादों ना नोंथां खोनादों ना? हेल'
खोनादों नोंथां।
माने रोगाथायाइ राहा होननानै बुङोब्ला जोङो बेसादफोर बा सुबुंफोराहाय मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम गोरलैयैनो थांलाय फैलायट बा लांलनाय लाबोनो हानायखौनो बुङो आरोखि। स' रोगाथायाइ राहा जों रोगथायाइ राहाखौ गोदोनि समाव आरो दानि समाव जोङो रुजानायनायोब्ला आलादा आलादा नुनो मोनो। माने गोदोनि समाव रोगाथाइ राहाया ओरैबायदि बुंजायो माने मोजां नङामोन आरो जों बुंनो हायो जेरैहाय रोगाथायाइ राहा होननानै बुङोब्ला बेवहाय गिबियाव जोङो लामा सामाया गोदोनि समाव लामा सामाया मोजां नङामोन बेनिखायनो रोगाथ थाय राहा बिथिङा थि नङामोन स' गोदोनि समावहाय लामा सामा मोजां नङिनि थाखाय रोगाथायइ राहानि थाखायहाय बैसो गारि गराय गारि मोसौ गारि बेफोरखौ बाहायनाय जों नुनो मोनोमोन। माने मोसौ गारि होनना बुङोब्ला मा खालामो माखासे थेला गारि। बाहायनानै माने मोसौआवहाय मोसौ हानि बिखुावहाय खाबथायो खाबथानानै मा खालामो माखासे माने बै आरोखि। बे रोखोमै मा खालामोन मुवा बेसादफोरखौ गोदोनि समावहाय लाांलाय लाबोलाय खालामोन आरो मानसियाबो बे मोसौ गारि मैसो गारि गराय गारिजोंनो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांलाय फैलाय खालामो बेमोन आरोखि। आथिखालाव रोगाथाय राहाखौ गोबां माने आलादा नुनो मोनबाय। मानोना बुङोब्ला आथिखालाव जौगाबाय। सुबुं माहारि जौगाबाय। आरो बेजों लोगोसे साननाय गोहोआ जौगाबाय बिगियान जौगाबाय। बिनि थाखायनो रोगाथाइ राहाया गुबुन गुबुन ओंखारबाय बे आरोखि। दिख एसे सिगां समावहाय जोङो रोगाथायाइ राहा हिसाबै बा सुबुंफोरनि थांलाय बालाय खालामनो थाखाय गिबियावहाय साइकेलखौ बाहायदोंमोन। दा साइकेलनि अनगायैहाय गारि मथर बाहायबाय। जेरै गारि मथरआव गोबां रोखोमनि दङ जेरै साखाया मोननै साखा मोनब्रै आरो गोबां रोखोमनि साखा गोनां गारि मथरखौ जों नुनो मोननो हायो आरो बेजों लोगोसे आथिखालाव रोगाथार राहाया मोनथाम रोखोम जाबाय मोनसेया जाबाय गाहायनि मोनसेया जाबाय दैनि आरो गुबुन मोनसेया जाबाय हा गोजौनि स' गाहाय होनना बुङोब्ला जों मोनथिनो मोनो। गारि मथर बेफोर आरोखि ना गारि मथरफ्रानो गाहायनि रोगाथाय गाहाा हिसाबै गुबै गोग्लैयो बे आरोखि आरो जोंङो बे माने हा लामा होनना बुङोब्ला हाजों हाखौ फोनांजाबनाय मोनसे हानि मोनस से हाजों हाखौ फोनान जानायखौ जोङो हानि रोगाथाय राहा बुङो बेनो आरोखि ना। आरो बेजों लोगोसे बेजों लोगोसे गोजौनि गोजौनि रोगाथाय राहा होननानै बुंना बुंयोब्ला जोङो माने आथिखालाव नुनो मोनाय जेरैहाय एर'प्लेन हेलिकप्टार फाइटार जेट बेफोरो जाबाय गोजौनि रोगाथाय राहा। जों गोजौनि रोगाथाय राहायाव माने मोनसे बिरखं जाहाजनिफ्राय गुबुन मोनसे बिरखं जाहाजसिम जोङो मुवा बेसादफोरखौ लांलाय लाबोलाय बा मानसिफ्रा थांलाय फैलाय खालामनो हायो बे आरोखि ना। आरो बेजों लोगोसे जों बुंनो हाबावो माने गोजौनि आहाय गोजौनि रोगाथाइ राहायाव ओरैबादि थाबै जों सहैयो माने जोङो दसेनो माने दसे समनि गेजेरावनो गुबुन मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम बा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम जोङो गोरलैयैनो थांलाय फैलाय खालामनो हायो आरो खम समनि गेजेराव जोङो माने फोनांजाब लानो हायो बे आरोखिना। आरो बेजों लोगोसे जाबाय लैथो लैथोमा बा दैनि रोगाथाइ राहा दैनि रोगाथाय राहा हिसाबै जोङो गोबां नुनो मोनो जेरैहाय जेरैहाय नावखौ नुनो मोनो जाहाजखौ नुनो मोननो हायो आरो बेजों लोगोसे गोबां गिदिर गिदिर जाहाजबो नुनो हायो। बे जों मोनथिखायो जोंनि बुहुम सायाव मानि गा बांसिन बाहागोआनो दै बाहागो बा बांसिन बाहागानो दैमा दैसा लैथो लैथोमा बे आरोखि ना बेनि थाखाय मा बुस्थु बेनि थाखाय जोंङो दैनि दोखाथाय राहाखौबो माने फोनांजाबोबा खामनो हायो जों मोनथिखायो गोबां गिदिर गिदिर जाहाज गोबां गिदिर गिदिर जाहाजफोरनि गेजेरजों जोंङो मुवा बेसादफोरखौ माने गोबां बुरजायैहाय गोरलैयैनो लांलाय लाबोलाय खालामनो हायो आरो आरो जों बेबो माने मोनसे दाबसे हादोरनिफ्राय गुबुन दाबसे हादोरसिम जों मा खालामनो गोरलैयैनो लांलाय लाबलाय खालामनानै खम समनि गेजेरावनो मा खालामनो हायो बुस्थुफोरखौहाय माने लांलाय लाबोलाय खामनो हायो। बेनोसै नोंथां आंनि रोगानाय राहाया।
औ नोंथां नोंथांनि बाथ्राखौ आंङो खोनानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों।
नोंथांङा दायो आनो मोनसे आं नोंनिसिम दायो मोनसे सोंथि सोंनो सानदों नोंथांङा जिखिनि मिथिंगानि मोननाय मिथिंगायारि सम्पद खैलानि बागै नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां। आं खैलानि सोमोन्दै नोंथांनो फोरमायनो सानबाय खैलाया मोनसे मिथिंगायारि सम्पद आरो बियो मोनसे फोजान फोदानफिनजाथावि एबा गोदान खालाम फिनजायै मोनसे सम्पद बेयो जोबलांग्रा सम्पद बे खैलाया सोरजिनो थाखाय निजुत निजुत बोसोर नांगौ जायो। आरो बे खैलाखौ हा सिङाव मोननाय जायो हानिफ्राय जोबोद गोथौ सिंङाव बे खैलाखौ मोननाय जायो। खैलाखौ गुबै जन जाग्रा हिसाबै बाहायनाय जायो। बियो जोबोद बेसेन गोसा होननानैबो बुंनो हायो। मानो होनोब्ला बेखौ गुबुन गुबुन खामानियाव बाहायनाय जायो। जन जाग्रा हिसाबै बेखौ बाहायो जेरै बनखौ ओंखाम संनायाव बाहायो बेखौबो ओंखाम संनायाव बाहायो जेरै सिखा दाग्राफोरा बाहायो सिखा रुवा बेफोरखौ दानो थाखाय जन जाग्रा हिसाबै मानो बियो दुंहोयो बे सावनायाव जे बिदुं होयो बे बिदुंङा बननिख्रुइ साबसिन बेनिखायनो सिखा रुवा दाग्राफोरा बे खैलाखौ सावो आरो बेजोंनो सिखा रुवा दानायाव जन जाग्रा हिसाबै बाहायो बे खैलाखौ हा सिङाव जावखांनानै मोननाय जायो बेखौ मेचिनजों जावखांनानै लाबोनाया जोबोद ओ मोनसे बेले बेजे जायो बेनिखायनो बेखौ मानसियानो हा सिङाव हाबलांनानै हाखरनिफ्राय बेखौ जावो जावनानै बेबायदिनो लाबोयो बेखौ जावनाय समाव माखासे आइजेंफोर बाहायो जेरै दायथि जावखांग्रा बेबायदि खदाल बादि मोनसे ओ मुवा ओ आइजें बेखौ बाहायो बेबादिनो फिसा फिसा गारि बिनि गेजेरजों बेखौ गोजौआव बोखोबोयो बेबायदिनो मोनसे ओ जाय गायाव बेखौ दामोल खालामनानै मोनसे ट्राकजों एबा गुबुन ओ मोनसे रोगा नाय राहाजों बेखौ गोजानाव दैथायहरो बेखौ गुबै रेलगारिजों गोजान गोजान जायगासिम बेखौ लाङो। बे खैलाया जोबोद गोनांथि गोनां मुवा बेखौ मानो होनोब्ला गुबै मोनसे गेदेर खोन्दोआव बाहायो जेरै मोब्लिब दिहुननायाव खैलानि जोबोद गोनांथि दङ भारताव खैला सावनानैनो जे मोब्लिबखौ दिहुनन्नाय जायो। बे मोब्लिब दिहुनन्नो थाखाय निजुत निजुत रांनि खैलानि गोनांथि जायो बे खैलाखौ जोंनि ओ सा सानजा भारताव शिलं एबा मेघालय बेयाव मोननाय जायो। बे मेघालयनि खैलायाबो जोबोद मोनसे गोनांथि गोनां खोन्दो एबा बाहागो जानानै दङ बेबायदिनो जार खान उरिष्षा आरो छत्तिसगर बे रायजोफोराव खैलाखौ मोनसोगारो।
बे खैलाफोरा जोबोद गोनांथि गोनां आरो बे खैलाफोरनि थाखायनो मोनसे हादरनि जि डि पि आ जौगायो। आरो बेबायदिनो मोनसे हादरा सोलिलांनोबो हायो। बेनि थाखायनो खैलाया जोबोद मोनसे मुंदांखा मोनसे जन जाग्रा बे खैलानि थाखायनो मोनसे हादरा जौगाखाङो मानो होनोब्ला बेनि गेजेरजोंनो मोब्लिब दिहुननाय जायो नालाय नोंथां बेखौ मोनसे जोबोद ओ गोनांथि गोनां मुवा होननानै साननाय जायो। बे खैलानिफ्रायनो मोब्लिब दिहुनो। मोब्लिबफोरखौ जोङो गुबुन गुबुन खोन्दोआव बाहायो बै जुदि बे खैलाया गैयामोनब्ला जोङो गोज गोज मोनसे ओ जेंनायाव गोग्लैगौमोन। जुदि खैलानि बद'लै गुबुन जन जाग्रा बाहायनायमोनब्ला जायोमोनब्ला एबा पेट्रलियाम डिजेलफोर बाहायनांगौमोनब्ला जोबोद उसुबिदायाव गोग्लैगौमोन मानो होनबा बिसोरखौ गोबां बेसेननि होनानै बायनांगौ जायो। दा खैलानि सोमोन्दै आं बे ओ गुसुं समनि गेजेराव नोंथांनो बे बाथ्राफोरखौ फोरमायना होनाय जाबाय नोंथां।
गोजोननाय थाबाय नोंथां मोजां मोनदों खोनानानैहाय आरो मोनथिनो मोनबाय। उम
औ नोंथां बेखिनियावनो आंनि नोंथांजों सावरायनायखौ दोनथ'नाय जासिगोन नोंथां।
औ दे नोंथां दे नोंथां जासिगोन औ दे।